खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय खुलुमबाय
नोंथांजों आं मोनसे आयदायाव ओ फैदों रायज्लायनो बे जाबाय फरायनाय
दे नोंथां दे
फरायनाय आयदायाव ओ दिनै बेखायनो नोंथाङा फरायनायनि बागै मा फरायबा माबायदि ओ मदद मोननो हागौ माबायदि फरायबा माबायदि जानो हागोन माबायदि फरायबा जोङो गावनि जिउ इयुन जिउफोरखौ मोजाङै खुंलांनो हागोन माबायदि फरायबा मा लाइनाव फरायबा जोङो माबायदि साख'रि मोननो हागोन बिनि बागै नोंथाङा आंनो फंनैसो बुंना होनो थाखाय आं नोंथांखौ खावलायहरनाय जाबाय
फरायनायनि सोमोन्दै
माबा बास बिदिनो माबा नोंथांनिफ्राय सोमोन्दै लनोसै आोंथां एम इ स्कुला बा बिदिनो हाबौ नालाय
ओम दे नोंथां।
बयनावबो थायो थानाया हय नगौ नोंथां। नोङो फरायनाय हुदायाव गोसो मानसिफोरा दानि जुगाव खम बेसे नुनो मोनसै नोंथां।
उम
सोमोन्दै अनेक
दानोङो माखासे खोथायाव एम इ स्कुलनिफ्राय लानानै नोङो
माखासे नोङो बांसिन मानसिफ्रानो खमजुरि फरायनाय जाजोब्बाय ओनसोलबा ओनसोल बासिन नाजानाय गैला थांगोन बिदिनो हानद्रेद पारसेन्टाव बिदिनो पन्सास पारसेन्टाव बिदिनो दावखोलाङो दा
लुगैनायाव आर नोंनो कलेज नोंनो नोङो मोजां लोगोजों मोजां लोगोजों सायख'नो हायाब्ला उनाव बे गथ'फ्रा इयुनाव दंस' जाहैगोन आरो टारगेट लानायफ्रा उनाव केन्सेल जाहैगोन आरो। कलेज लांगोना गायजेननायनिफ्रायनो लोगो लोगो नोङो जाय मााबायदि मानसि बे मानसिया माबायदि टेलेन्टनि मानसि बैफोर माबादि टेलेन्टनि मानसि बेफोरखौ हमदांनो हायोबा कलेजनि लोगो नागानानै नोङो बै सासे स्टुदेन्ट बा माबायानो लाइबानो दंस' जागोन
नंगौ नोंथां
कलेज गाजेननाय लोगो लोगो नो नोंथां नोङो लोगोखौ सायख'नानै लोगो जानाय बै बेफोरबायायदि मानसिजों माबायदि मानसिया टेलेन्टनि मानसि नोंबो गोरोंखाबा आरो
उम
एसे बुजिनो हानाय गोरोंखाबा नोङो मेट्रिक पास जानायनिफ्रायनो एसे टेलेन्ट दंखायोबा नोंहा। बैफोरबादि कलेज लांगोना गानायनिफ्रायनो एसे लोगोखौ सायख'नानै लानाया गाहाम मानो बिए एम ए सिम फरायखायो नोङो सोरबाबा।
उम।
सोलोंथाइ गैयाबा बैसिमबो दावखोनो लाब गैया खुनुरुखुम फिउ फार्स जागोन फायगोन आरो बि फरायखानायबा नोंनिफ्राय थाबथायायो सोरबाबा
उम।
बिदिनो कलेज लांगोना दानाय लोगो लोगो सोरबाबा लोगो मोजां सायख'योबा आरो नाजालांबाय थागोन माने दानि जुगावथ' दानि जुगावथ' बहा साख्रिनि लाइन बा बबेबा लाइनाव थाबथाहैसै। मोजां स्टुदेन्ट जायोबा फरायनायनि बेलायाव बा साख्रि बाख्रिनि बेलायाव। गाव ओनसोल आरो फरायनायजों फरायनायनि बिथिङावल' नङा। ओनसोल एबा टाउन सहर खारदिंनाय एबा स्मार्ट टेलेन्टनि मानसि जानाया मोजां आरो ओनसोलखौ नायनाय उम दा नोङो मालायनि खोथाखौ खोनासंनानै गोसोआव गो लानाय मोजां गाज्रि सायख'नाय
उम
बै बायदि मासिनया मा बायदि बाथ्रा रायज्लायदों बै बादि मासिया मा बायदि बाथ्रा रायज्लायदों। गोसोआव गो सोनाय स्टुडेन्टफोरनि लाइफ आरो बेफोरबायदि फरायफुनाय मानसिफोरनि
उम
गोसोआ माबायदि बेखौनो सासे गामियाव बुजिनो गोरोंबा एबा सासे गारजेनाआ गोसोआ मथ'नि सासे नोंबो मोजां मानसिबा बैबायदि फरायफुनाय गथ'फोरखौ हमदांनो हायो बैयावबो माबायदि टेलेन्ट आरो स्टुदेन्टफोरा बिदिनो कलेज नांग न गानाय लोगो लोगो सोरबा बादि आल्थुब फाल्थुब जाहैयो आरो आनडिसिप्लिन होननाय खोथाखौनो बारा मोनथिया दानि जुगावथ' बेयो जाफैबाय थानाय ओनसोल बा ओनसोल आरो दानि जुगाव मा मास्टार होन सोरबाानोों गामिनि एरियानि बाथ्राखौसो फरायफुनो स्टुडेन्ट लाइफनि मानसिफोरो सनमान होबावनो आरोख आरो दानि जुगाव
ओम नोंगौ नंगौ नोंथां नोंथांनि बुंनाय बाथ्रायाथ' सैथोआनो
औ
अनगायैबो जोङो दिनै फरायनाय बेलायाव गोबां रोखोमनि ओ ओ स्ट्रिम नुनो मोनदों
औ औ नंगौ मोथां नंगौ
ओ जाय आरो बे स्ट्रिमफोरखौ लानानै गावबा गाव एम एन अबजेक्टखौ ओ सुफुंनो थाखाय जिउनि बाथ्राफोरखौ सुफुंनो थाखाय जिउनि हां हास्थायनायफोरखौ सुफुंनो थाखाय बे स्ट्रिमफोराव गावबा गाव थांनाय जायो आरो बर' समाजावबो जों दिनै गोवारैनो नुदों गोदोनि बायदि खम पारसेन्टेज लानानै पास खालामनाय गथ'फोरा देग्लाय बा दानि मुगायाव एसे खमानो दं गोबां गोबां पारसेन्टेज लानानै बर'फोराबो बर' गथ' फोराबो बर' सत्र फरायसा फरायसुलिफोराबो फरायनो हमबाय आरो जाबाय बिनि अनगायैबो जों नुनो मोनदों गोदो जोङो सरकारि बा गभमेन्ट स्कुलफोराव फरायनानै जेसेबांखिनि पारसेन्टेज लादोंमोन बिनि अनगायैबो दा जोंनि बर' हारिनि गथ'फोराबो प्राइभेट स्कुलफोराव फरायनानै गोबां गोबां पारसेन्टेज लानानै गावनि ओ गोसोआव साननाय बायदि लाइनाव थांनानै फरायनो हादों आरो डक्टर इन्जिनियार बेनिफ्राय सिए बेनिफ्राय हटेल मेनेजमेन्ट बायदिसिना फरायनायनि लाइनफोरखौ ओ गावबा गाव ओ दिहुननानै जों फरायनाय नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां बिनि गेजेरावबो जों दिनै ओ एल पि एम इ बा हाइस््कुलाव जि स्ट्रिमानो फरायाथों मानो मेट्रिक ओइस एस एल सि माने हाइ स्कुलनि जोबथा आनजाद जि थाखोनि जोबथा आनजादखौ पास खालामखांनानै मानसिया स्ट्रिम लानानै फरायनो हायो नङा होमबा नों
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ
बाहाय जोङो ओरैबायदि फरायनायबो नुदों सोरबाया आर्टसाव फरायबाय सोरबाया साइन्सआव फरायबाय सोरबाया कमार्सआव फरायबाय बे मोनथाम बिथिङाव जों फरायनाय नुनो मोनदों आरो बरनि फरायनायफोराबो बर गथ फरायनायफोराबो बे मोनथाम स्ट्रिमावबो फरायनाय जों नुनो मोनगासिनो दं आरो बे मोनथाम स्ट्रिमखौ लानानै बर अ गथफोराबो गथफोराबो दिनै गोबाङैनो जौगाखांनो हमदों
ओं नोंथां ओं
बेबायदि साइन्स स्ट्रिमाव फरायनानैबो मान फरायनानै मानसिया दिनैथ क्टर आरो इन्जिनियार जानायखौ बर गथनि गेजेरावबो जों नुनो मोनदों आर्टस फरायनानैबो बिए पास खालामखांनानै सासे गथआ ओ इउ पि एस सि होनानै माने गोदोर साखरि आइ एस आइ ओ इउ पि एस सि होनानै गदोर साखरि जों लानायबो नुनो मोनदों आरो बिनि अनगायैबो कमार्स स्ट्रिम फरायनानै कमार्स माने फालांगि लाइनाव फरायनाय फालांगि लाइनाव दावगानाय जों बर अ समाजावबो दिनैसिमबो नुनो मोनगासिनो दं नंगना नङा नोंथां बेबायदिनो फरायनानै ओं जोङो जावो गोहो जौगाखांनाय ओ उम माहारिखो जौगाखांनो हमाजखो जों जोंनि हमाज आरो जोंनि रायजोयावबो दाबो नुदों आरो जाथियावबो जों नुगासिनो दं बिनि अनगायैबो जोङो ओ फरायनाय बिथिङाव सासे गथआ मोजां फरायब्ला गावनि जिउआव साननाय गावनि जिउआव लुगैनाय बायदि खामानि मावनानै फिउसार लाइफखौ फिउसारनि जिबनखौ फिउसारनि जिउखौ मोजाङै मोजां खुंलांनायजों लोगोसे नखरनि बिमा बिफाखौ सुखु गोजोन खालामहोनायनि लोगोसे हमाज दानायावबो बिथांमोना गोहोमैनो दिनै हेफाजाब होनाय जों नुनो मोनगो बिनो दं आरो बे बेनि अन गायैबो जोंनि बर हारिनि गथफोरा गोदोर फरायनानै ओ ओ गोदोर फरायनानै गिदोर गोदोर ओ सिट लानानै गोदोर गोदोर एक दुफगो आनजाद होनानै उथ्रिनानै गोदोर गोदोर साखरि मावनायबो जों नुनो मोन्दों आरो हमाजखो दैदेननायबो जों नुनो मोनगासिनो दं
नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ
ओ बेबायदि फरायनाय आयदायाव आं आरो गोबारै नोंथांजों उनाव रायलायबावगोन दिनै नोंथाङा आंनो बेबायदि राय रायलायनायाव दसे सम होनायखाय नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय ओ आरो जों जोंना समबो जाना फैबाय नालाय नोंथां नोंथांजों आं बिदाय लानो सानबाय गोजोन्थों नोंथां
औ गोजोनथों नोंथां दे दे